हेल'
हेल'
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे
नोंथाङा दा फ्रि दंमोन नामा?
औ नोंथां आं दा फ्रियानो दङ दे बुंलाय
ओ नोंथांजों आं दा बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
उम दा जों सिगांनि बैसागु आरो दानि बैसागुनि फारागखौ एसे बुंनोसै
औ
उम बैसागु होनना बुंब्ला जों बैसागुनि ओ बैसागुआथ' जोंनि दोरोमारि फोरबो
औ
जाय बर'फोरनि जेरै बैसागुनि बैसागुखौ सैथ्र' दाननि ओ जोबथा सेथि सानखालि जोब जोबथा सानखौ सेथि सानखालि जों मोसौ बैसागु ओ हिसाबै फालियो। जेरै मोसौ बैसागुखौ फालियो मोसौखौ मोसौखौ फार्स्ट जों फुङावनो मोसौखौ थुखैनो एबा थुखैनो थाखाय गलिनिफ्राय दिहुनो आरो थुखैनायनि सिगां जों मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ लाव फान्थाव दिग्लीद ओ दिग्ली दिखौ बुनो थाखाय मोसौखौ बुनो थाखाय लानानै फैयो आरो जाबस्रिं हालदै थाराय बेफोरबायदिखौ हानानै माला सुयो आरो उम मोखौखौ गलिनिफ्राय दिहुननानै ओ थुखैनो लाङो आरो थुखैनो लांनाय समाव दिग्लि दिलार थिजों बुनानै लाङो हाखर एबा दैमा फोराव थुखैनो थाखाय मोसौखौ लाना थाङो आरो बेबायदिनो थुखैनो थुखैनोसै समाव मोसौ खौ जों गोदो लाव फान लाव जा फान्थाव जा बायदिसिना बिदिबायदि होननानै लाव फान्थावखौ सारै सारै मोसौखौ थुखैनाय नुनो मोनोमोन आरो दाबो बिदिनो बिबायदि थुखैयो आरो
उम। मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव आ मोसौनि आथिं आसुगुरफोराव थाव गुबै फोननानै होयो आरो हांगारफोरखौ फोनो हांगार फोननानै हेगारना होयो आरो ओ। उदां जायगायाव हेगारना होयो मोसौखौ। ओमफाय मोनाबिलि सम जायोबोला मोसौखौ ओ गुलियाव सोनोसै समाव फागा गोदान खानानै बायनानै दोनखायो एबा सानानै दोनखायो। ओ आरो मोसौखौ जेवारि बाथि लागायनानै गुलियाव ओ सोनाय जायो बिदि। बिदिनो आरो बिनिनो नैथि सानखालि फैयो मानसिनि बैसागु। आ मानसिनि बैसागु जेरै मोसायो मानसिया बै सानखालि मोसायो जेरै ओ बयबो गामिनि सुबुंआनो मानसिफोरानो जेरै बोराय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' जानानै गामि गामि न'खर आ हाबनानै जौ लोंनानै जेरै मोसाहैयो आरो बेवहाय लांगा दख'ना आर'नाइ बिदि खानानै जानजि खाफ्रानानै आर'नाइखौ जानजि खाफ्रानानै रेगे रेगांनि फालि लानानै। मोसानो ओंखारलाङो बयबो ज' ज' बिदिनो खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै गंगोना बेफोरबायदि दामनानै मोसानो ओंखारलाङो। बिदिनो जयै रंजाबा रंजा बाजा बैसागुखौ बारहोहरो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा बैसागो मोसानायनि बागै।
ओ। नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदिनो जोंनि ओनसोलफोरावबो बिदिनो मोसायो। ओ उम जेरै नोंथाङा बुंलांबाय। ओ सैथ्र' दाननि फास दानखालि ओ जोङो मोस मोसौ फार्स फार्स्ट दानखालि मोसौखौ जोङो थुखैयो। ओ थुखैनानै मोसौ थुखैनायावथ' जोंनो ओ बिदिनो। खाराइ दीग्लिलिति जाबस्रिं ओ बिदि बा लाव बान्थाव उम। बायदिसिना बिफोरखौ होनानै जोङो माला सुयो।
औ।
ओ आरो मोसौखौ थुखैनो ओ गलिनिफ्राय जेब्ला लानानै थाङो अब्ला बिदिनो दैसाया सेरावनो जा बा न'खरनि खाथि खालानि हाखरफोरावनो जा मोसौखौ बिदिनो सारनानै सारनानै थुखैयो ओम। थुखैनायनि उनाव जोङो मोसौनाव ओ बिदिनो मोनसे औवानि हासुंफोराव गोसोम बिदिनो फुथा होनानै मोसौनो फोनो आरो। बियो गोदो आबै आबौनि दिनावमोन। बे फोथाखौ मानि थाखाय फोनोमोन जेला मोसौआ ओ हाग्रायाव थाङोब्ला गोदोथ' मोसौफोरखौ हाग्रायावसे हेगारनानै होयोमोन नालाय बेनिखायनो जिहेथु हाग्रायाव थाङोब्ला मोसाफोर लोगो मोनो बा बेलेग जुनारफोर मोनो। जेहथु बे जुनारफोरा नुयोब्ला बेयाव फोननाय गोसोम फथाखौ नुयोब्ला जिहेथु गावसोरखौ बायदि साननानै जिहेथु बे बिसोरखौ जेबो हानि खालामा। बिनि थाखाय आरो आरो मोसौ थुखैखांनानै बेनि नैथि सानाव मानसिनि बैसागु जायो। जेराव जोङो फार्स्टआव फुंङावनो दुगैखांनानै लोबस्रांनानै बा आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव जोङो गेदेर देरसिनफोरखौबो ओ गामिनि आबै आबौआनो जा बा न'खरनि देरसिनफोरखौबो जों मान बावनो हायो बा खुलुमनो हायो आरो बेनि उनाव जोङो ओ जानाय लोंनाय जेरै जों बैसागोआव सात ओ स्निथा बिदनि मैगं खानानै जानो हायो। जेरै मानिमुनि गेदेर उन्दै ओ बा दिंखिया थाइजौ खान्थाल बिदिनो बायदिसिना हाग्रानि मैगं थाइगंखौ जों खाबथिंनानै जानाय जायो आरो। आरो बेनि नेक्स्ट उनाव जोङो मोसानो ओं ओंखारलाङो। गामिनि आबै आबौआानो जा बा सेंग्रा सिख्ला बाय बिदिनो गथ' गथाइफोराबो खाम, सिफुं, जथा बिदि लानानै ज' ज' मोसानो ओंखारलाङो आरो गो दानि जुगावबो मोसायो दानि जुगाव खाम सिफुंजों नङाब्लाबो जोंनि बिगियानारियाव ओंखारनाय बा बिदिनो दामग्रा मिउजिकफोरखौबो लानानै मोसा जानायखौ नुनो मो
औ औ नंगौ।
बेनिख्रुइ बांसिन जों ओ खाम सिफुंखौ लानानै मोसायोब्ला साबसिन मोनो आरो। आरो बर' गामिया बिदिनो समायनासिन नुयो बर' गामिखौ खाम सिफुंखौ लानानै मोसायोब्ला बैसागोआव बिदिनो गोमसारनाय बा बिदिनो गोसोखौ बांसिन मोजांसिन मोनो आरो। आरो बिदिनो दाउसिन दाउलाफोराबो बैसागु बोथोराव जेरै दाउखौऔवा गाबो बिदिनो जोंनि दंफां- लाइफांनि बिलाइफोराबो सिरिनायफोराबो बैसागो बोथोरनि ओ फार्स अखा हादैजों बिलाइफोरा खिलियो आरो समायनाय नुयो बर' गामिखौ जोबोद समायनाय नुयो आरो नोंथां थारैनो बुंनो थाङोब्ला
औ नंगौ
ओमफ्राय नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथाङाबो बिदिनो गामिनिफोरजों ज' ज' मोसाफेरनो मोननानै गोसोखौ माबायदि मोनो बा माबायदि नाङो
अ जों गामिनि गोदोरफोरजों बोराय बुरैफोरजों मोसानानै ओंखारफानायाव जोबोर मोजां नांदों आरो गाजा गोमजायै मोसायो जों रंजा खुसियै ओ बेबायदिनो गोदोरखौ मान होनाय जे खुलुम जाखांनायनि उनाव गोदोरखौ खुलुमनानै फैनाय बेफोरबायदि खौ आरो बेफोरबायदि खालामना गोसोआ जोबोर मोजां नाङो आरो बेबायदिनो खुसि मोनो बैसागु बोथोरा जोबोद ओ बिदिनो ओ नोंथां बैसागु बोथोरावथ' ओ मोसौ थुखैनाय खालि थालिर फस्लाजों अमा बेदर जायोना जाया नोंसोरनिथिं?
औ जायो नोंथां। बेनो जोंनि बर'नि नेम नालाय अमा बेदरखौ थ' जाखागोनना थालिर फस्लाजों। अमा बेदरबो जायो औ आलासि उलासि फैयोब्लाबो जों संनानै होयो।
आरो बिदिनो जों मोसौ थुखैनाय सानखालि ओ जौसे से मैगंखौ खांनानै जायो जेरै मुलि हिसाबै संनानै जानायखौ नुनो मोनो। जेरै खुंखा ओ बेबायदि बिदिनो दाउस्रि आथिं ओ खेरासि दाफ दाफनि बायदि रोखोमनि जों मैगंखौ संनानै जायो। जेरै
जों मानिनाय बर' बेखौ जायोब्ला ओ जे बर बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो बारग'नो हायो होननानै जों सानो साननाय बर'फोरनि।
औ
आरो बेखौ जानाय नुयो आरो दा बेफोरखौ जानाय नुगोना नुवा बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
जायो दाबो ओ थेवबो एसे खम नुनो मोनो जोंनि बर'फोरा ओ गोदो गोदाय बांसिन जानायखौ ओ नुनो मोनोमोन बिदि ओ खाबथिंनानै दाइ दाबो जायो जोंनिखि जेरै फुंखा बिदिनो मानि मुनि गेदेर उन्दै बा बिदिनो थाइजौ खान्थाल ओ बिदि गोखा गोखै बायदिफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथांमोननिखिबो जायो ना?
दा होमबा नोंथां बैसागुनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथसै नामा!
औ औ जागोन दे नोंथां।
ओ नोंथांखौ दसे समहोनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
उम दे होमबा।
दे।